औ नोंथां
अ नोंथां
खोनादोंना
अ नोंथां खोनादों दे आं मानि बागै सावरायनो नोंथां
फिथाइ सामथायाइनि बोथोरनि फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनि
दे होमब्ला नोंथां आं नोंथांखौ सोंग्रोनोसै नामा
सोंजागोन नोंथां
नोंथाङा दाबादि बोथोराव मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां
औ आंथ' नोंथां दा दा बैसाग बोथोरावथ' जोंना थाइजौआनो मेन होननानै बुंजायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थाइजौ थाइजौ न'आव न' न' जोंना थाइनाय थाइजौआथ' दा जोबस्रांबायानो थेवबो जाय फोर बिथांमोना बा आबादारि थाइजौ आबाद मावग्रा बिथांमोना दा दासिमहालागै बिसोर माने थाइजौखौ माने फानगासिनो दोङो जों दखानफोराव मोनो आरोना बायनाय थाइजौ बेफोरबायदि माने थाइजौआथ' जोबनोनो थांखायाखै बिदिनो दा थाइजौ जानो मोजां मोनो दाथ' आरो खान्थाल न' खान्थाल खान्थालबो फिथाय फिथाइ थायनानै दङ द थायगासिनो दङ दा बिदिनो मेनलि माने आङो ओ दा थाइजौखौ मोजां मोनो आरो ना जानो आरो जाम न' जाम
जाम
जाम फिथाइ
नोंथाङा थाइजौखौ न'नि थाइजौ खौ जानानै मोजांसिन मोनो ना ना बायनाय थाइजौखौ जानानै साबसिन मोनो नोंथां
औ नोंथां ओ ओरैनोथ' जों माने जोंना माने जायोब्लाथाय जों न'नि थाइजौखौनो जानानै मोजां मोनोखो होननानै बुंजागोन मानो होनोब्ला जों न'नि थाइजौआ जोंनाव जेबो माने ओ मुलि बायदिसिना होनानै बा मेसिनजों ओ फो ओ गोमोन खालामनाय औ फोमोननाय नंङा नालाय बेनिखायनो आंनि बादिब्ला न'नि थाइजौखौ जानायानो मोजां बा आं मोजां मोनो आरोना न'आवनो थायनाय थाइजौखौ जुदि जों जानो हायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेफोरबायदि आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नों ओ नोंथां आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथांमोन औ नों थांमोननियाहाय ओरैनोहाय दा दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइनि फिथाइफोर नुनो मोनो बा फिथाइफोर थायो।
दैज्लां बोथोरावहाय दा बेनो नोंथांङा जे बुंदों थाइजौ
औ खान्थाल
आरो लिचि
औ - औ लिचि बेनि उनावहाय
आ लिथुखु
औ - औ लिटुखौ जाम
आरो निम्बु जायखौबो जों फिथाइ होननानै बुंजायो आरोना बेबो फि थायानो आरो निम्बुआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जिहेथु निमबुखौ जानांगौ आरोना
दाथ' आरो सुमफ्राम न' सुमफ्राम सुपारिबो होनो सुपारिबो होनो सुमफ्राम बो होनो बेफोरबायदि बेबोथ' दा औ
सुमफ्रामखौथ' ओ जोंङो सालादबो जा यो सातनि बानायनानै आरो मैगंबो जानो हायो।
औ - औ मैगंबो जानो हायो नोंथां
औ
औ - औ माबोरैहाय जायो नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन नामा मैगं
बेखौ जोंङो जेरै बै फानिलाव बा खुमब्राफोरबायायदि जेरै जायो।
औ
बेबायदिनो बेखौ हानानै जाजायो आरोना आरो बेदरफोरावबो होनानै जाजायो नोंथां
औ नोंथां गोमोनखौ ना गोथांखौ जाजायो नोंथां
गोथांखौनो जाजायो नोंथां आरो गोथांखौहाय ओरैनो औ ओरैनो जायोब्ला गोथांङैनो जायोब्ला मोजांसिन आरो जोंनि देहायाव दा थाजिम मोनो आरोना बेखौ जाना होयोब्ला गरमाव
औ नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो दाबायदि बोथोराव जोंङो रैमालि रैमालि फिथाइखौबो नुनो मोनो।
रैमालि औ रैमालिखौ नुनो मोनो। दाथ' गोबां बाजारफोराव फाननायखौनो नुनो मोनदों जोंङो रैमालि फिथाइखौ जानानैबो मोजां मोनो देहानि थाखायबो मोजां मोनो भिटामिनफोर खायसे भिटामिन खम जानायफोरखौ बिसोर माने सुफुं आरोना नोंथां बे लोगोसे औ आरो थाइजौ आरो बुंनोनो नांला थाइजौआथ' फिथाइनि राजा होननानैनि मुंखौनो मोनखादों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेजों लोगोसे बेफोर फिथाइजोंनो जोङो गोबां उ जुसफोर बानायनानै औ औ जुसफोर बानायनो
औ आरो आसार आसारबो बानायजायो
आसार बानाय जायो थाइजौनिफ्राय थ' जों दा आसार थाइजौनिफ्रायल' नङा जों गोबां गोबां माने
फिथाइनिफ्राय आसार बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना
दाथ' जोङो दैज्लां ना दा दाबायसा बोथोराव थायनायखौ होनोब्ला जोङो थाइजौ आरो निबु न
औ निबु
औ बे मोननैखौ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ आरो नेम्बुखौथ' दालिजोंबो जाजायो एरैनो निबुआथ' जेरैबाबो जाजायो ओंखामजों
औ
आरो निम्बुनि जोङो रोसिबो सेबनानै लोंनो हायो।
औ औ बिदि सेबनानै लोंनो हायो जोङो संख्रिजोंबो बो बा सिनिजोंब्लाबो देहानि थाखायथ' बियो जोबोर इम्परटेन्ट न' सुबुंफोरनि थाखाय बेमारि सुबुंफोराबोथ' जानोनो हायो बेखौ
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेजों लोगोसेथ' फिथाइ सामथाइया गोबां दंबावो जोंहा जा अरेन्ज न' अरेन्ज बा कमला बे खमलानिफ्रायथ' जोङो गोबां बायदिसिना मुलिफोर बानायनायावबो जोङो खमलानिखौनो खमलानि खमलानिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो बा जुस फोर बानायोबब्लाबोथ' नुनो मोन जुसफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनो बा मोखाङाव लानाय क्रिम बायदिसिना सिनाखौबो जोङो अरेन्ज अरेन्सनिफ्राय बा कमलानिफ्राय जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ गोबां बे बेफोरबायदिनो माने फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो बायदि मैया जाग्रा लोंग्रा बा मोखाङाव फुनग्रा बेफोरबायदि माने बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आथिखालाव
औ कमलानिफ्रायथ' जों भिटामिन सिखौ मोननो हायो जाय जोंनि स्किननि थाखाय जोंनि बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां जोबोद गोनांथि बे भितामिना बेनि थाखायनो जों कमलाखौ जानांगौ
जानांगौ नोंथां जानांगौ बेजों लोगोसे जा औ जामाबो नोंथां आं खोनानो मोनदों बा बे जामा जोंनि जायफोरनियाव न' सुगार सुगार बेमार दङ बे माने सुगार बेमार गोनां बा सुगार गैयाब्लाबो माने जानाया मोजां आरो न' सुगारनि थाखाय बे सुगार बेरामनि थाखायसो माने मोजांसिन आरोना मोजां जा जायो आरोना जा जानो हायोब्ला बे जाम फिथाइखौ जोंना
अ नंगौ नामा नोंथां औ आं दिनैसो मोनथिनो मोनदों नोंथां
औ जायफोरहाानिखि माने सुगार बेरामफोर दङ बे माने जा जायो आरोना बेखौ जायोब्ला मोजां जायो आरो एसेब्लाबो माने मोजां जायो आरो
बेफोर फिथाइनिफ्राय माने जोङो औ गोबां बेरामनिफ्रायबो बारग'नो हायो आरो ना नों
बारग'नो हायो औ औ बारग'नो हायो नोंथां जोङो बेफोर फिथाइ फिथाइखौबो जोङो गाव गावनो माने जुदि हानाय बायदि होनब्ला आबाद मावनानै जोङो गोबां माने रांबो खामायनो हायो बेजों लोगोसे गोबां मानसिनि गोबां मानसिखौ माने मानसिफोरखौ माने हेफाजाब बो खालामनो हायो आरोना फाननायजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना गायनानै जानो हाया बा जायफोर बिथांमोननियाव बारि बागान फोर गैया बेफोरबायदियाथ' माने गायनानै जानो हाया नालाय जों जुदि हा हु गोनां फोरा आबाद मावनानै जायो फानोब्ला न बेखौ मान बेफार खालामोब्ला बिसोरनिफ्रायनो माने हे मा सुबुंफोरखौ बा मानसिफोरखौ जोङो हेफाजाबबो खालामनायजों लोगोसे गावबो रांबो खामायनो हानाय सुबिदा जायो आरोना
मोननै बिथिङाव जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना नोंथां
थां
औ माने टाउन सहरनि मानसिफोराथ' ओ बेबादि बिसोरहा बारि बागान गैया नालाय थ टाउन सहराव लांनानै जोङो फानहैनो हा हायो आरो ना
औ हायो औ हायो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो ओ
आथिखालावथ' जोङो गासैबो आबादखौ मावनो थांनायनि सिगां जोङो ओ गासैनिबो फारसे जोङो नायग्रोनानैसो आबादखौ मावखायो जिहेथु न' गोबां माने फिथाइ सामथाइनि दा बिफांफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनिबो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों मावनानैबो गोबां माने मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो न' नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेनि उनावहाय नोंथां बे खान्थाल जे बे खान्थालनि आ बेगरखौबो जोङो ओंख्रिबो जाजायो नङा होमबा
औ जायो औ जाजायो नोंथां
नोंथाङा बेनि बेगरखौ औ माबादिहाय मैगं जायो नोंथां
अ बेनि बेगरखौथ' जोङो गिबियावनो बिगुरखौ सानि बिगुर जाय माने बाख्ला न' बाख्ला होनना बुङो जोङो न' बे बिगुर खौ माने जिरग्रोबाय जिरनानै दै एसे लाबाय दै दै गामला बा ओ एसे माने ओ थोरसि गेदेरफोराव बा बेफोरबायदिनो माने बाल्थिंफोराव एसे दै लानानै बेखौ जिरखांनायखो सोम दैयाव एसे सम बा इसे सम नङा ओ थामजि मिनिटसो नांगोन आरो ना थामजि मिनिटसो जोङो सोमना दोनोब्लाथाय बे गुरै जायो आरोना गुरै जायोब्ला बेखौ माने सैनानै गारनो नांगौ आरो।
औ
सैनानै गारनानै बे सिंनि ओ सिंनिखौल' जानो नांगोन ना सायाव माने सायावथ' जोंना गु फुर बाख्ला मोनसे थायो बेनि बेनि उनाव सिङाव माने सेकेण्ड मा थायो जोंनिया नैथियाव ओ गोजा गोजा गाबै न? इसे माने ब्राउन गाबै थायो आरो ना बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै जिरनो हायो आरो। बे बेफोरबायदि माने खालामाब्लाबो जोङो मा खालामनो हायो हायो नोंथां दैयाव दाइरेकलि रुखांबाय बेखौ माने जिरना रनानै जिरनो हायो आरो थेवबो बेखौ जुदि डाइरेक्टलि रुखायोब्ला एसे माने आखायाव सिथाबो आरोना।
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां दे बिदिब्ला दे दे दे नोंथां नोंथांजों रायलाय खेला जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं।
आंबो मोनदों नोंथां।
बे